औ नोंथां।
औ नोंथां मा खालामदों?
आङोथ' दा ओरैनोसो दङ नोंथाङालाय मा खालामदों?
ओ आंबो ओरैनोसो दङ नोंथां।
ए।
ओमफाय नोंथाङा दा एसे प्रिना?
औ दाथ' फ्रियनो दङ।
औ नोंथां माबा आं नोजों मोनसे आयदानि सायावसो सावरायनो नागिरदोंमोन।
अ मा आयदा?
औ नोंथां माने ससियेल मिडियानि बागैसो रायजलायनो सानदोंमोन आं नोंथां नोंजों।
अ अ औ हागोन दे।
औ सावरायनो हागोन ना नोंथां? औ दा ससियेल औ नोंथां दाथ' ससियेल मिडिया होमबा मिथिखायो नङा होनोमबा
नोंगौ।
औ नोंथां एसे फोरमायना होदो दे नोंथां।
अ ससियेल मिडियानि बागै।
औ।
ओं दा ससियेल मेडिया बुङोब्ला जोंहा जाहैबाय माखासे वेबसाइटस बा मबाइलाव थानाय माखासे एप्सफोर जायनाखि सुबुंफोरखौ गावजों गाव रायलाय बा कमिनिक केट खालामनाय बा इनफरमेसनफोर सेयार खालामनाय फट'स भिडिअ'स आरो बायदि रोखोमनि आइदियाफोर खौ अनलाइननि गेजेरजों सेयार खालामनाय बेखौनोबो जों ससियेल मिडिया होननानै बुजिनाय जायो नङा होमबा दा ससियेल मिडिया माने
बर'आव बुङोब्ला जाहैबाय समाजारि खौरां बुंगोन नामा ससियेल मिडिया खौ
ओं बिदिखौनो होनजागोन नोंथां
औ दा सिम्पोल वार्डआव बुङोब्ला ससियेल मेडियाया मोनसे राहा जाय सुबुंफोरखौ गावजों गाव कानेक्ट बा इन्टारेक्ट खालामनानै खालामो इन्टारनेटनि गेजेरजों औ
जाहो गारगोन आरो
औ औ फोनांजाब जाहैबाय फोनांजाब राहा बुंनाय जाबाय आरो बेखौ नङा होमबा औ दा बेफोरनि गेजेराव जोंहा दङ माखासे एप्सफोर जेरै इन्सटाग्राम फेसबुक वाट्सएप इउटुब
औ
दा नोंथाङाबोथ' मोनथिखायो बा नोंथाङाबो बाहायखायो बेखौ
औ नोंथां दाथ' गासिबो बाहायोआनो नोंथां बे ससियेल मिडियाखौ
औ दा नोंथाङा बिनि बागै एसे फोरमायनानै हो होदो नामा बे एप्सफोरा मा मा खालाम खामानि होयो बा मा मायाव जोङो बाहायनो हायो बे एप्सफोरखौ
औ जागोन नोंथां जोंथ' दा ससियेल मिडिया होनोबानो जेनेबा सिगांग्रोआवनो जों बुंनांगोन जेरावहाय जों गावजों गाव माने ओ लोगो मोनलायनाय बुंनांगोन आरो
औ
जेनेबा नोंजों आजों रायलायलायनाय
औ
नेबा हमनानै लादो जोंथ' बांसिन खौरांफोरखौथ' आजिखाल माने आथिखालावहाय जोङो ससियेल मिडियावनो मोनो नङा होमबा नोंथां
नोंगौ नोंगौ
औ दानि जुगावथ' जोङो टिभि नायलायनांगौनि दरखारानो गैला नोंथां
औ
जाय बुहुमनि गासैबो खौरांफोरानो जोंना ससियेल मिडियाआवनो गोसारजोबो
औ औ
माने जों दा ससियेल मिडियानि गेजेरजोंनो गावजों गाव जुदि जोङो गोजान गोजान जायगायाव दंलाय लायोबाबो जेरै नोंजों आंजों दा रायलायलायनो हादों आरो जेनेबा गोबां खौरांफोरखौ जोङो मोनसे जेनेबा एबावहायनो जेनेबा हमनानै लादो जेनबा मोनसे प्लेटफर्माव जोङो बेखायनो दिन्थिनो हायो आरो नोंथां दाथ' ससियेल मिडियाआवहाय जेरै नोंथाङा दहायसो बुंलांबाय जेनेबा फेसबुकनि बागै इन्स्टाग्राम दङ अवाटसाप दङ नङा होमबा नोंथां।
नोंगौ
दा बेफोरावथ' जोंङो बांसिनानो मा खालामो होननानै बुङोबा जों गाव गावनि माने बे माने रायलायलायनायखौ दोनथ'नानै आरो नोंथां जेनेबा गाव गावनि रोंगौथिखौबो जों दिन्थिलायनो हायो।
औ नांगौ
जोंङो मोजाङै बेफोरखौ माने बाहायोबा जोंनि थाखायनो माने मुलाम्फाबो आरो नोंथां।
औ
आथिखालावथ' आरो ससियेल मिडियानि गेजेरजोंनो मानसिफोरा गोबां रांबो खामायो।
नंगौ बेथ' नंगौ बहुत सैथो बाथ्रा
औ नंगौ नोंथां एबा गावबा गावनि रोंगौ थिखौ जों दिन्थिलायनो हायो जुदि सोरबा मानसिया मोजां जेनेबा मोसानो रोङोबा गान खननो रोङोबा नङाखि माबा मोनसे गोबां आयदायावनो आरो जेनेबा हमनाला सोरबा गेलेनाय नङा होमबा खारनाय बारनाय दा बेफोरखौबो जोंङो माने ससियेल मिडियाआव जोंङो दिन्थिनो हायो आरो नोंथां। दा बिदिनि थाखाय जोंङो जोंनो माबा मोनसेया जेनेबा जौस्रां नांगौ बिदिबो नंलाय लायला नोंथां गोदोनि दिनावथ' माबा मोनसे रोंगौथि दिन्थिनोबा जोंहा माबा मोनसे जेनेबा जौस्रांथा थारनांगौमोन ना नोंथां आरो बे जौस्रांआव जेनेबा माबा मोनसे गावनि रोंगौथि खौ दिन्थियोब्लाबो आगोलनि समावथ' मानसिफोरा गासिबो थांनानै नायहैजोबगोन बिदिबो थ' नङामोन नोंथां
नोंगौ दा बुंनो थाङोब्ला ससियेल मिडिया जोंखौ माखासे बिजनेस प्रमट खालामनाय माखासे प्रडाक्ट फोरखौ जेनेबा प्रमट खालामनाय बेयावहाय हेफाजाब होयो आरो जेरै
कासथमार फोरजोंहाय रायलायनाय बा गावनि ब्रेनखौहाय गोजौ थाखोआव लांनाय बा फिसा फिसौ रोखोमनि बिजनेस बा फालांगिखौहाय गोजौ थाखोसिम जाव जौगाहोलांनायाव जोंखौ ससि येल मिडिया मार्केटिंहाय गोबां रोखोमनि हेफाजाब होयो
औ नंगौ नोंथां नों थार खोथाखौनो बुंदों
औ माखासे आरोबाव दंबावो जेनेब्ला इन्टारटेइेनमेन्ट जायखौ बुङो जोंङो रंजानाय बाजानाय
औ औ नोंथां
मानसिफोरा ससियेल मेडिया इउस खालामनानै भिडिअसफोर नायो बा मेथाइफोर खोनासङो बा गावनि फेभ्रेट सेलेब्रिटिस बा फावखुंग्रि फावखुंगुरफोरखौहाय फल खालामनानै बिसिनि माखासे क्रियेटिभ कन्टेन्टफोरखौ नायनानै लानानै रंजायो आरो
नोंगौ नोंथां
ओं दा बेयो जोंना मा खा माखासे प्रभाइद खालामो ससियेल मेडियाहाय जायनाखि जों जेराव जोंनि गावनि साननाय हनाय बा आइडिया बा टेलेन्टफोरखौहाय जोंङो फोरमायनो हायो ससियेल मेडियानि गेजेरजों
औ नंगौ नोंथां दा नोंथां बुंनो थाङोबा जोंनि ससियेल मिडिया
हेलौ' नोंथांना नेटवार्कआ इसु हेल
मा होनबा नों
औ नोंथांना नेटवार्कआ गाज्रि ना
औ
हेल हेलौ खोनादोंना नोंथां? हेल औ औ नेटवार्क गाज्रि
औ नोंथां एसे गाज्रि